हेल'
औ खोनादों।
ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दायो रायज्लायनो सानदों औ अमा फिसिनायनि बागै स' नोंथाङा अमा फिसिनायनि बागै माबोरैहाय मिथिगौ बा माबायदिहाय अमाखौ फिसिलाङो बिनि बागै गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो ओ दाउमा दाउसा बा जिब जुनार ओ बेफोरखौ फिसिनानै न'खर खुंबोनाय बा न'खर दाबोनाय मोनसे हारि होननानै जों बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ थारैनो।
ओ गोदोनि अमा फिसिनाय आरो आथिखालनि अमा फिसिनाय ओ जों गोबां फाराग नुनो मोनो।
औ।
ओ नाथाय आथिखालाव बर' आइजोफोरा ओ अमाखौ गोबां उम रा सायनारि हासार बा गोबां ओ गोदान गोदान आदब खायदा बैफोरखौ बाहायनानै अमाफोरखौ फिसिनायखौ ओ जोंनि ओनसोल बा जोंनि हालामाव जों नुनो मोनो।
औ औ थारैनो।
ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बर' सुबुंफ्रा आ अमाखौ गिबियावनो
अफ्रै बा गुन्दै ओ बेफोरजों ओ फिनाय ओ नुनो मोनो जाहोनानै आरो बेजों लोगोसे बाजारनिफ्राय बा ओ बाजारनिफ्राय मोननाय गुबुन गुबुन मैगं थाइगं बाहाग्रा बंग्रा बेफोरखौ जों रुनानैबो अमानो ओ गुन्दै लगायनानै जाहोनाय नुनो मोनो ओ बेजों लोगोसे आथिखालाव ओ जों जायफोरा उम बेफार फालांगि अमानि बेफार फालांगि खालामो ओ बिथांमोनहा अमा खौ थाबैनो ओ जाय अमाया ओ से बोसोर बा गु ओ दानावहाय फानजायोमोन बे अमाखौ आथिखालाव गोबां आदब खायदा बा गोबां रासायनारि हासार बा आ बायदिसिना भिटामिन ओ मुलिफोरखौ जाहोनानै ओ से बोसोरनि जायगायाव द' दान बा बा दाननि गेजेराव जों ओ फानहरनानै गोबां रां आरजिनायखौ ओ नुनो मोनो।
औ औ थारैनो आं बे ससे यावनो मोननैसो सोंलु सोंनो सानदों माने गोदोनि दिनाव गोदोनि दिननि अमा फिसिनाय आरो दानि अमा फिसिनाय बेयाव माबाफोर फारागथि दं नामा नोंथां?
अ थारैनो नंगौ नोंथां ओ गोदोनि समाव बर'फ्रा ओ अमाखौ आलुवा माइरंनि गुन्दै बेखौल' होननानै जों फिनाय नुनो मोनोमोन। आरो बेजों लोगोसे बे अमा खौ हसारनानै दोननाय ओ जों बे खौल नुयोमोन। आ फाय बेस बिसोरनो गुबुन बाजारनि रासायनारि हासार बा मुलि बा आथिखालाव गुन्दैनि जायगायाव सापट ओ बायदिसिना गुन्दै ओंखारदों ओ बैफोरखौ होनायखौ जों नुनो मोनामोन बिनिखायनो ओ गोदोनि समाव अमा फिसिनो ओ जोंनि था जोंनियाव गोबां सम नांगौमोन ओ से बोसोर बा ओ गु दान बा जिसे दान जायोब्लासो बे अमाया ओ से मन बा ओ नै मन बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव ओ द मास बा स्नि मासनि गेजेरावनो थाम मन बा नै मन बेफोरखौ जानाय नुनो मोनो गोबां फारागथि ओ नुनो मोनदों नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ
अ नोंथां ओ बेबायदि सोलायनाय खौ नुनो मोन्दों नोंथां।
बबेबा गामि थाङोब्ला बेवहाय माखासे थास' मोन बैफोर अफ्रिजोंहाय होनाय जायो बेवहाय ओ बेवहाय अमाया
अ गोहोम खोख्लै होननानैथ जों बुंनो हाया नोंथां थास बिलाइ जायफ्रा बर‌ गामियाव बा दं ब बा जाम्फै ओ बै थास बिफांखौ जों बेफोराव दंग बा जाम्फै बा फोथाराव जों रजनायखौ नुनो मोनो बेनि गेजेरजोंबो आं बुंनो हायोखि बे थास बिफांखौ रुनानै अमा रुनानै अमानो जाहोयोब्ला बे अमाया देरो होननानैसो जों सानसै आरो गोबांद्राय गुन्दै लगायालासिनो होयोब्ला बे अमाया खिस्रायनाय जायो होननानै जों मोनसे फोथायनायबो दं बिनि थाखायनो बे थास थास लाइफां बा बिफांखौ जों माइरं एंखुर बा माइरं बेफोरजों संनानै गुन्दैजों लागायनानै होयोब्ला जों अमा देरनायाव ओ हेफाजाब होयो होननानै जों मिथिनो हायो नोंथां बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे नोंथां ओ नोंथांमोननि हालामाव ओ अमाखौ माबोरै फिसिनाय जायो आरो मा मा रोखोमनि अमाफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव फिसिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायथिनो हागोनना?
औ आङो आंनि मिथिनायाव ओ अमाखौ जोंनि ओनसोलावहाय ओरैबायदि फिसियो जे ओ नखर सेराव बा नखरनि जिङाव अमाखौ दोननाय जाया एसे गोजानावहाय माखासे न बायदि बानायनानै खथा खथा न बानायनानै बैफोरबायायदि अमाफोरखौ आ आलादा आलादायै दोननानै बिसोरखौ फिसिनाय जायो लोगोसेयैनो बिसोरनि थाखाय दैनि ओ जि सुबिदा बेखौबो बानायनाय जायो। मानो होनोब्ला अमाख खौ जुदि खानाय जायगायावनो जुदि खाफ्लेबाय थायोबा बा बे जानायावनो जुदि होफ्लेबाय थायोब्ला अमानियाव माखासे बेक्टेरिया बा बेमार सोमजियो होननानै आं मिथिनो मोनो दा बैफोर खौ नोजोर होनानैनो जोंनि ओन ओनसोलावहाय ओ अमाखौ ननि फ्राइ ओ एसे से किलमारसो गोजानावहाय मोनसे न बानायनानै बेवहाय गाव गावनि थाखाय खथा बानायना होनानै आरो आदार जा फ्राव खथा बानायना होनानै बेवहाय ओ आदारफोरखौ होनाय जायो लोगोसेयैनो दैजों बिसोरखौ ओ सानसेयाव खनसे बा खननै थुखैनानै होनाय जायो आं बिदिखौ नुयो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथांनि बुंनाया।
दायो जों औ दायो जोङो नुनो मोनदों दि ओ माखासे ओ ओरैबायदि अमा गुबुन गुबुन रोखोमनि अमाबो जोंनि जाय जोंनि ओनसोलावहाय जों नुनो मोनो आरो बैफोर अमाफोरखौहाय जोंनि जि सरखारारनिफ्राय माखासे अनसुंथाइ होनानै अमा फिसिनायाव ओ माखासे हेफाजाब होनाय जादों। बेफोरजोंनो जोंनि सुबुं माहारिया जिउ खुंलांनायाव ओ जिउ खुंलायनाय हेफाजाब मोनदों होननानै आं मिथिनो मोनो।
नंगौ नोंथां। ओ नोंथां ओ आंनिफ्राय मोनसे कुइसन बावमोन? ओ नोंथांमोननि हालामाव मा मा जादनि अमाखौ फिनाय जायो होननानै आं नोंथांनियाव कुइसन खालामदोंमोन।
आङो दा ओरैबायदि जाहैबाय ओ अमानि बागै बा अमाया मा मा जादनि बेखौथ' आं मिथिला नाथाय जेराव गोबां जायगायाव थाखाय आं मोजाङै मिथिया खोमा।
अ नोंथां ओ आंनि मिथिनायाव गोदो बर' आइजोफ्रा फिनाय अमा बे ओ अमाया मोननैल' जायोमोन होन्नानै जों मिथिनो हायो। गुबैयै जों अमा थावख्रिहोननानै बुंनाय जायो। ओ बे अमा ओ ओ आरो बेजों लोगोसे अमा ओ अमा लाउराथ होननानै बुंनाय जायो। ओ बे रोखोमनि मोन नै जादनि अमाखौल' गोदो फिसिनाय जायोमोन होननानै मिथिनो मोनदों ओ मानोना अमा थावख्रिया गोबां ओ जानो हाया मानोना अमा थावख्रिया गोबां गोबां गेदिरबो जाया बिनि थाखायनो गोदोनि बर' सुबुंफ्रा बे अमा थावख्रिखौ फियोमोन आरो जानायावबो ओ गुबुन अमाफोरनिख्रुइ ओ बे अमाया गोथावसिन जायो होननानै ओ जों खोना मोनदों आरो थारै बेनो नोंमारगौ ओ आं जानायनानैबो नायबाय ओ बा जों बयबो जोंनि ओनसोलावनो अमा थावख्रिखौ ओ मोनसै आथिखालाव बाजाराव ओम फ्राय अमा लावज्रि द फ्राय ओ अमा थावख्रिया गोथावसिन जामारो नोंथां।
औ औ।
नाथाय आथिखालाव बेफोर अमा गोदो फिबोनाय अमा आ थावख्रि बा अमा लावज्रिद बेफोरनि अनगायैबो बर' सुबुंफ्रा गोबां बेफार फालांगि खालामनो थाखाय अमानि बेफार फालांगि खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन रायजो बा गुबुन गुबुन ओ ओनसोलनिफ्राय ओ अमा थावख्रि बा ओ सरि ओ हेमसेयार अमा ओ बा बायदि रोखोमनि अमा ओ लाबोनानै फिफैनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। ओ बैफोर अमाफ्रा गोबां गिदिर जायो होननानै जों फोथायदों जाय अमाखौ जों जोंनि बर' गामि बा जोंनि बर' ओनसोलाव ओ आथिखालाव जों गोबां उम बिजनेस खालामनायखौ नुनो मोनो। बैफोर अमाफ्रा गिबियावनो हेमस सियार आरो ओ जोंनि जोंनि गुबै अमायाथ' ओह अमा थावख्रि आरो अमा लावज्रिदानो जाबाय। ओह बिनि अनगायैबो ओ आथिखालाव अमा फिनायनि गेजेरजों ओ जों गोबां ओह रां आर जिनो हायो
औ थारैनो औ आं बेयावनो सोंलु खालामनो नायगिरदों बा सुबुं माहारिया बा जिउ खुंलांनो हागोन नामा?
औ हायो नोंथां थारैनो हायो। हमनानै ला नोंथां ओ जों ओ जों बर' सुबुंफ्राबो मोनफ्रोम न'खराव अमानि फाराम बा फार्म बानायनानै ओ अमा फिसियोब्ला जोङो थारैनो गंसे न'खरखौ जों मोजाङै ओ सोलिनो हागोन बा खुंलांनो हागोन होननानै सानो मानो होनोबा आ थिखालाव अमा मा सेनि दामा ओ खमावबाबो द' दानसो बा स्नि दानसो फियोब्ला बे अमानि दामखौ जों बाजाराव ओ जिबा रोजा बा नैजि रोजा बेफोरबायदि मोनो आरो बुथारनानै फानोब्लाबो जों आथिखालाव अमा बेदरनि दामा ओ हाथायाव बा बाजारावहाय केजियाव थामिकि ओ थामजौ बा ब्रैजौ बा बाजौ जानायखौ नुनो मोनबाय ओ बेफोरबायदि दामखौ नायोब्ला जों थारैनो ओह गुबुन आबाद मावनाय बा गुबुन ओह मोसौ बा बोरमा बेफोरबायदि फिसिनायनिख्रुइ अमा फिसिनायाव साबसिन मुलाम्फा दं होननानै आं सानो आरो रांखान्थि आरजिनो हायो होननानै आं सानो नोंथां।
औ थारैनो थारैनो सैथो खोथा नोंथांनिफ्राय अमा फिसिनायनि बागै मिथिनो मोननानै आं जोबोर गोजोन्नाय मोनदों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिसिम।
अह गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां दे